औ खोनादोंना नोंथां? औ। नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आं नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ। आङो जे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बेयो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनो नागिरदों आङो। जोंनि औ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया गोबां दङ। जेरैहाय अनलाजों दाउ, सबायजों सामु, नारजि अमा, मैथा ना, औवा मेवाइ अनला बायदिसिना बिदिनो गोबां दङ ना। औ। दि बिदिनो आङो जोंनि बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायावनो एसे फोरमायनानै होनो सानदों गुवारै।
औ फोरमायना होलाय देलाय।
बे ओंख्रियानो जाहैबाय आङो अनला दाउनि सोमोन्दै सावरायनो सान्दों। औ जोंनि बे अनला दाउ ओंख्रिखौ संनो थाखायहाय माबोरैहाय संनाय जायो, बा मा मा मुवा नांगौ, बेनि सोमोन्दै खोन्थानोसै आङो। फोरमायनोसै।
औ औ।
बेनो जाहैबाय जोङो गिबियावनो अनला दाउ संनो थाखै जोङो माइरंखौहाय मोजाङै जोङो दैयावहाय सोमनानै लाग्रोनाय जायो। गुरै जानानै देनायावहाय मोजाङै गेब्लेनायनि थाखै आरो बे माइरंखौनो जोङो जेन'बा से सेघन्टा बा नै घन्तानि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बे माइरं खौहाय जोङो दसे सम सोमखांनायनि उनावहाय सुखांनानै बेनि दैया मोजाङै गसरलाङो बेनि थाखाय जोङो मोनसे खिरखायावहाय सुखांनानै दसे समनि थाखै दोननाय जा जायो। बेनिफ्रायहाय जोङो दाउ, जायखौ जोङो अनलायाव दाउ होगोन, बे दाउखौहाय जोङो गोदानानै मोजाङै सुनानै लाग्रोगोन आरो बिनिफ्राय जोङो गंसे सारायखौ जोङो गुदुं खालामनानै बेयावहाय जों थाव गुबै होनानैहाय एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो पियास औ सामब्राम गोजा होनानै आरोहाय आलौ बायदिसिना बिदिनो ओ गुबुन गुबुन मस्लाफोर जिरा सामब्राम गुफुर गुफुर बिदिनो गोबां रोखोमनि जिरा जोङो जोंनि गोसो बायदियै होनो हायो। थिक बिदिनो बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनायनि उनावहाय जों बे सारायावनो जोङो दैखौहाय फुदुंनानै लाग्रोनो नांगौ। नांगोन अनला संनो थाखाय जोङो अनला संनो थाखाय जोंनि गुबुन गुबै आरो गोनांथार मुवायानो जाहैबाय माइरं आरो खारै जोङो अनलाखौ खारैजोंसो संनाय जायो नालाय
औ।
बेनिखायनो जोङो अनलाखौहाय देनानै ला-लागोन दे अनलाखौ बेखौ माइरंखौ देनानै लाग्रोनायनि उनावहाय जोङो मोजाङैहाय सालिनानै लागोन मोज गोन बेनि उनावहाय जोङो बे दै जायखौ जोङो ग्लब ग्लब फुदुंगोन ना दै बेवहाय जोङो बे दाउ एवफ्रामनानै दोननायखौहाय जोङो होनानै लाग्रोगोन आरो खारैखौबो होनानै लाफाखागोन बेनि उनावहाय जोङो बे माइरन देनानै लाखानायखौ मोजाङै गोदौनायनि उनावहाय मोजाङै होनानै लाग्रोनाय जागोन आरो। जाहाते बेयो गत था जाया बिनि थाखाय जोङो बे मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौनायावहाय आखाइजों मोजां एसे एसे एसेहै होनाय जागोन आरो मोनसे गारबाबा सागं बेजोंहाय जोङो एरनानै लाबाय थागोन जाहाथे बेयो गथा जाया। आरो बिदि होआब्लाबो जों गुबुन रोखोमैबो होनो हायो जेरैहाय दै गुदुंजों जोङो माइरं गुन्दै खौहाय अन गुन्दैखौ एग्लुंनानै लाग्रोजागोन आरो मोजाङै गलायनानै बेनिफ्राय लखबनानै होजागोन।
थिग बिदियैनो संनाय जायो जोंनि अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंना गुबै जायखौ नांगौ बुङो बेयो खारैैयै गुबैयै आरो संख्रै बिसोरो मोजाङै नांनांगोन अब्लासो जोंनि अनला ओंख्रि संनाया ओ मोजाङै गोथाव जागोन आरो। बिदियैनो संनाय जायो। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन अनला ओंख्रिनि सायाव
औ माने आं नोंथांनाव सोंनो सानदों नोंथाङा जे बुंदों ओ अनला अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरंआ खोब गोनां जानानै फैयो। अब्ला माने जोङो ओरैनो जाहा थाहा माइरंखौनो अनला ओंख्रि संनो हायो ना माबा मोनसे बेलेग माइरं दङ?
जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय बिदि गुबुन बिदि गुबै बिदि माइरं गैया जोङो जायखिजाया माइरंखौनो लाजायो जायखिजाया माइरंखौनो संजायो औ। जोङो अनलायावहाय जोङो आं बेखौबो फोरमायबावनो सानो जि जोङो अनला ओंख्रियाव हाइजें आरो सामब्राम गुफुर होनाय जायो नालाय बेखौहाय जोङो संनो गोनाङाव बा बेदराव एफ्रामनायावनो होग्रोजायोबो होफाखाजायो नङाब्लाबो जोङो बे अनला देनायावहाय होबोनो हायो आरो। आरो जोङो अनलाखौहाय उवालआव नङाबा दिंखियाव गोदोनिफ्रायनो जों देबोनायखौ नु नुनो मोनदों नाथाय दा गोदान मुगाजों लोगोसे गोरोबनानै सोलिनांगौनि खोन्थाफैबाय नालाय दा जोङो गोदान मुगायावहाय ग्राइन्डार मिसिनफोरावबो उननानै संनायखौ नुदों।
औ
ओं जोङो मोजाङै बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौहोनानै एसे गथा जाबाथाय जोङो खांनो गोनां समावहाय जोङो जेरैहाय बे गावबागाव बोथोर हिसाबै जाय दुन्दियाखौ मोनो बेखौनो जोङो होनाय जायो जाहाथे जानायावहाय मोजां मोजाङै मोदोमफु जानायनि थाखाय। मेसें औ मेसें बोथोरावहाय जोङो जो थुन्दिया फोनायखौहाय होनाय जायो बाहायनाय आरो बे दैलां बोथोरावहाय जोङो जायखौ जोङो बुङो जोंनि बर' रावावहाय गुबुन गुबुन मुङैबो गाबज्रिनाय जायो बेखौ खौहाय जेरैहाय जोंनि बेवहाय मगा दुन्दिया बुंनाय जायो आरो गुबुन गुबुन जायगायावहाय गं गंगार दुन्दियाबो बुंनाय जायो बेखौबो बेखौबो होनाय जायो आरो बे खारै ओंख्रियावहाय होयोब्ला जोङो बेखौबो होफाजायोदि जोङो हाइजें बिलाइ हाइजें बिलाइफोरखौबो जायखि जाया खारै ओंख्रि बेफोराव होफाबा मोजां जायो आरो।
औ
बिनि मोदोमनाया गुरै आरो नोरोम नालाय बांसिन साबसिन जायो। नोंथाङाबो फोरमायजागोन।
जिहेथु माने नोंथाङा खारै खारै होनबाय थादों आं माने खारैखौ जेनेबा मारै खालामो आं बेखौ एसे बुंना होनसै नामा?
औ होम फोरमायजागोन नोंथां।
जेनेबा खा ओ खारै खालामनो बुङोब्ला जोंहा बेफोरबायदिनो खारैखौ गुबुन गुबुन रोखोमजों खामनाय जायो जेरै
औ
नालेंखर बिगुर आरो थालिर बेफोरो ओ थालिर फस्ला माने थालिर बिगुर आरो। बेफोरबायदिजों खामनाय जायो ओमफ्राय जोङो बांसिन बाहायोब्ला बिनि माबानिखौनो बाहायो खोमादांना थालिर फस्लानिखौनो?
औ थालिर आन जायखौ जोङो थालिर आयथा बुंनाय जायो। थालिर आयथा औ बिनिखौ बाहायनाय जायो।
माने जेनेबा जोङो बिदि बिफांफोरखौ दा ओ दानफायनानै एबा दानफायनानै बा जेनेबा माबानानै बिदिनो दानफायनानै बेखौ बिफांखौ जिरनानै आरो खायफाया बिनि रो माबाफोरजोंबो सिंनि जिथुनाखि रोदा बा बेदर बेफोरजोंबो खालामो दां ना?
औ जोङो बेखौ मादा बुङो थालिरनि माद दा आरो बिनि थालिर बिफां बेखौबो बानायनाय जायो। जिरनानैहाय जोङो थालिर मादाखौहाय बांसिनै गोबाबसिन होननानै मिथिनाय जायो आरो।
औ बिफांनिफ्राय आरो।
औ बिफांनिख्रुइ जोङो थालिर खौ मोननै बिफां मोननै बिफांनिखौ जानाय जायो जेरैहाय थालिर हायथा आरो जायखौ जोङो मोनसोर होननानै मिथियो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि बर'फोराबो गुबुन गुबुन। गुबुन मुङै गाबज्रियो।
औ नंगौ।
औ बेखौ आरो औ। बे खारैखौहाय थालिरनि थालिर आरो बे सबाय सबाय। साबा बेफोरजोंबो बानायनाय जायो आरो।
औ औ।
उम। नोंथाङा फोरमायजाबावगोन नोंथांनि जा मिन्थिनाय बेखौ।
औ दा माने जेनेबा बेखौ ओ जोङो बिदिनो सानथाम सानब्रैसो मो मोजांनो सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो जिहेथु बे बुस्थुफ्रा माने हमना ला थालिर बिफांनिखौ खालामबाय आरो थालिर बिफांनिखौ खालामोबा बे थालिर बिफांखौ जिरै जिरै। बिजिरनानै जेनेबा बेखौ फोराननाय जायो आरो फोरानखांनायनि उनाव बेखौ माने अर खामनायफोरबायदि मोजां जाहाथे मोजां रानजोबो बेबायदि फोराननाय जायो। बिदि फोरानखांनायनि उनाव बेखौ माने जायगा दाबसेयाव ज' लानानै बेखौ सावनाय जायो आरो। सावनायनि उनाव बिनिफ्राय ओंखार नाय जिथुनाखि बे माबा हांगार बेखौहाय जोङो माबानो दै एसे लानानै बा बेफोरबायदिनो एसे सिदोब खालामनानै बेखौ गल महर होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ।
दा। बिनि उनाव जिथुनाखि बे माबानि नालेंखलनि जि नालेंखर फिथाइनि दानखावनाय माहोनगोन बेखौ नालेंखरनि
बिगुर औ नारेंखल बिगुरखौनो होनो। जोङो औ।
बेयाव होनानै जेनेबा जोङो बिनिफ्राय सरनाय जायो आरो मा बेयाव माबाखौ होनाय जायो जों जि खालामनाय बे ओ हांगारनिफ्राय मोननाय
औ औ बेखौ औ नाले जायखौ जोङो खारैखौ सरगोन बियो। नालेंखर ओं।
बिखौ बेयाव होनानै माने दै होनानै बिनिफ्राय सरनाय जायो आरो। आरो जिथुनाखि बिनिफ्राय ओंखारनाय बिदै जोङो बेखौनो खारै होननानै बुङो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन नोथां।
औ नोंथां।